हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
थां
औ औ
दायो जोङो बे समावहाय ओ मिथिंगा बा आबहावानि सायाव जोङो रायज्लायनो लादों नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आङो जागायजेननोसै
औ दे।
मिथिंगा होनोब्लाथ जोङो बयबो मिथिगौ नङा होनब्ला मिथिंगाया जोंनि उम मिथिंगायावनो जोङो थायो आरोना मिथिंगानि सायावनो जोङो सोनारो उम जोङो बेखौ मिथियो उम गोबां बेबादिनो बिफां लाइफां आरो बायदिसि सिना बिलो बिलोमा गासैखौबो लानानै मोनसे मिथिंगा
औ
औ बे मिथिं ओ बे मिथिंगा माने आबहावानि सायावहाय आं बुंनो सानदों ओ गोदोथ' जेनेब्ला गोबां बिदिनो ओ गारि गुरा मट ओ मटर बेबादि बायदिसिना ओ पेट्रल डिजेलनि ओ गारि गुराफोरा खममोन नालाय ओ बेयावहाय जोङो सिगाङाव सिगांनि आबहावाफोरखौ नायोब्ला जोङो गोबां ओ गोग्गो आबहावाफोरखौ मोननो हायोमोनआरो ओ दानि जुगाव जेनेब्ला गोबां गारि मटर जाबाय गोबां बिदिनो आबहावाफोरा गुबुंले जालांनो हमदों आरो ओ ओ बिनिखायनोज जोंङो गोबां दंफांफोरखौहाय गायनो नांगौ मिथिंगा खौ जोङो ओ सेब खालामनो नांगौ आरोना जोङो सा साबस साबस ओ जोङो गाव गाव साफा साफा मिथिंगा अनफावरि जानो नांगौ आरो अ बियो आंनि साननाय ओ जोंङो मिथिंगा गैयाब्ला जोङो माने जोंनि जिबना ओ जेबो ओंथि गैया होननाय बायदि आरोना जोंङो मिथिंगानि सायावसो सोनारनानै थायो नालाय बिफां लाइफां जिब- जुनार बेफोरबायदि गासैबो थायोब्लासो मोनस ए ओ गोग्गो आबहावा बेबायदि जायो। ओ बिनिखायनो जोङो बिफां लाइफां दाननायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ बा ओ जिब जुनार बु बुथारदनाय बेफोरखौ जोङो ओ बन्द' खालामनांगौ हायो ओ जोङो दानि जुगनि ओ मानसिफोरा माने बिफांखौ दानजोबदों आरो दानजोबलांनो हमदों नाथाय गोदान गायफिनाखै आरो जोंनि ओद दानि मानसिफोरा बेबायदि मिथिंगााखो बा बिफां लाइफांफोरखौ बेबायदि नस्थ खथ खालामलांदों आरो बिनिखायनो आं सानो गोबां बिब बिफां लाइफां गायनांगौ आरो गोबां बिदिनो ओ जोङो बिफां लाइफां दाननायफोरखो बन्द खालामनांगौ। ओ बिनि सायाव नोंथ नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानो नामा?
औ ओ थारैनो नोंथाङा जि मिथिंगा बा मिथिंगायारि जि आबहावा बा बिनि थासारिनि बागै जायफोर बाथ्राफोरखौ ओ दानि बावैसो बुंलांदों। ओ बेफोर थारैनो सैथो। ओ जों मानो होननानै बुङोब्ला मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जों सरासनस्रायै ओ जायफोर जि सुबुं माहारि बा जिउ गोनां बा जिउ गोैयै बायदिसिना मिथिंगायारि थासारिफोरा गावजों गाव गोरोबनानै ओ थानाय जि मोनसे सोरिबिथिं बेखौनो बुजियो नालाय
औ औ नंगौ
सोर बिथिङाव ओ बा बे थासारियाव जों गावजों गाव बा मोनसेया मोनसे जों सोनारलायनानै ओ थानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबादि नोंथाङा बुंदों बेयो थारैनो ओ जेरैबायदि जों मोनसे बिदिन्थि लानो हायो ओ जेरैबायदि जों नुनो मोनो ओ एम्बु आ गुमाखौ जायो नङा
औ नंगौ।
औ बेनिफ्राय ओ एम्बुखौ जिबौआ जायो। ए जिबौखौ ओ बिब्दिनो सिला बा इगोलफोरा जायो। बिदिनो मोनसेया मोनसेजों खोब खाथि सोमोन्दो ओ थानानै एबा खाथि सोमोन्दो थास्लायनाय जि मोनसे सोमोन्दो बेफोर मि मिथिंगानि सायाव सोनारबाय थायो दा बेनि बेखायनो ओ जि मिथिंगायाव थानाय जिखिनि मोनफ्रोमबो थादोरसा बैफोर थादोरसाया जोंनि जे थांना थानाय जिउ बे जिउआव खोब ओ गोनांथि होननानै जों बुंजायो। मानोना ओ जों दानि बावैसो जि बिदिन्थि लादों जि गुमाया गैयाब्ला एम्बुआ माखौ जानानै थांनानै थानो नङा होनबा? औ थिग बेबायदिनो एम्बुआ जुदि जोबस्रांलाङोब्ला बे बुहुमनिफ्राय बे मिथिंगानिफ्राय अब्ला जिबौवा माखौ जानानै थांनानै थानो बेबायादि मोनसे थासारिया फैगोन आरो
औ नोंथां।
बेबादिनो बे ओंखायनो नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बा जि बादि बुंदो दोंमोन जे मिथिंगायाव दायो जोंनि सुबुं माहारि बा मिथिंगानि जि थाथाय बैफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों सुबुं माहारिफोरा खोब दानि जुगाव बा दिनैनि दिनाव बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रायनानै अरनबारि हाग्रा बंग्राफोरख औ एवस्रांनानै दिनै गिदिर गिदिर न खानो लादों गामि बानायनो लादों। ओ टाउन सोहोरसिम महर सोलायहोदों। बिब्दिनो कल कारखानाफोर बानायनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो।
नोंगौ।
औ ओ बेनिखायनो जों बैफोरबायदि जे ओ बा मिथिंगानि सायाव ओ बिफां दान गायनाय ओ हाग्रा एवस्रांनाय ओ जिब जुनार बुथारनाय बैफोरबायाददि खामानिखौ जों ओ एंगारनांगोन बा जों दबथायायनांगोन बियो जोंनि गिबि खामानि जानांगोन। मायाव अब्लासो जों मिथिंगाखौ ओ जोंनो जि सुबुं मा माहारिनो जिबादि गोनांथि ओ बा जों अराय सम माने ओ बेबादिनो गोग्गो मिथिंगा बा आबहावाखौ जों मोनबाय थागोन होननानै साननो हायो आरो औ आं बेखिनाखौनो सानगोन ओ बिबदिब्ला नैबे समाव आं नोंथां नोंथांनिसिम मोनसे फिसा सोंथि खालामनो लुबैदोंमोन ओ खालामनो हागोन ना? औ, ओ दाथ' औ दाथ ओ जों जों जि बाथ्राफोरखौ मोनदों बेवहाय जों मोननैसो बाथ्राखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो ओ दायो आथिखालाव मिथिंगाया गोबां ओ खहा जालांगासिनो दं जेरै मानसि दुमसि फोरनि जिब जुनार बुथारनाय हाग्रा एवस्रांनाय बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय मिथिंगाया दिनै ओ गेब्रेंनो हमदों बा खहा जालांनो हमदों, दा अब्ला बेबादि थासारियाव ओ नोंथांनि बादिब्ला जों सुबुं माहारिया मा माफोर राहाखौ लायोब्ला जों मिथिंगाखौ ओ रैखा खालामनानै लाखिनो हागोन
औ औ नोंगौ नोंथां। ओ नोंथाङा दानि बावैसो जि बाथ्राफोरखौ बुंलां बाय सैथो आरो नोंथाङा जि थिखौ सोंदों आङो बिनि ओ फिननायखौ होनो सानदों
औ औ
ह
जोङो गाव गावनो सांग्रां ननांगोन आरोना बिफां लाइफांखौ दानोब्ला जों मा जागोन जोंनि पिउसारा मा जागोन जागोन बेखौ जों साननो हानांगोन ओ बिनि खायनो ओ जों सोलोंथाइखौ लानांगौ। आरो आबहावानि सायाव जोङो मिथिनो मिथिनोब्ला ओरैनो जेनोब्ला जों होइ बेलाय बे बिफां फांसे दाननायालाय मा जानो बेफोरबायदि सानो आरोना जोंनि मानसिफोरा नाथायबा बे बि औ बे बिफां फांसेयानो दि जोंनि हा हां लानाय बा जोंनि सोलिनाय जिउआव मा बिहोमा होदों बेखौ जोंनि ओ सुबुंफोरा मिथिसवा नु-नुवा आरो। ओ बिनिखायनो जों ओ साफ साफ्रोमबो जेने बयबो सोलोंथाइ लानानैहा बे बिदि आबहावाफोरखौ ओ बासायनो थाखाय सोलोंलांनांगोन। आरो बेबायदि हा हाग्रा बंग्रा एवस्रांनायफोरखौ जोङो होबथानो नांगोन दानि जुगाव थ ओ गोबां बिदिनो औ हाजोफोरखौबो दानख्लाबनानै बा हाजोफोरनि बिफां लाइफांफोरखौबो दाननानै जों गोबां बिदिनो बिल्डिं न बायदिसिना बाटाम बेफोरबायदि बानायनानैहाय जों फानो। बा जोङो बायो बेफोरखौ जों हमथानो नांगोन
औ।
आरो बे-बेफोरखौ हमथानोब्ला जों गाव गावनो सांग्रां जानांगोन आरोना बे बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावोब्ला इयुनाव जोंनि जोंनि आरो इयुन जोलैफोरा मा जालांगोन बेखौ जों साननो हानांगोन आरो। बेनो आंनि फोरमायनाया।
औ थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङा जि मिथिंगा रैखाथि खालामनाय बा मिथिंगाखौ जि रैखा खालामनानै लाखिनायनि बेलायाव जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बेयो थारैनो सैथो। औ दा नोंथाङा जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बैफोर बाथ्राफोरखौ नोजोर बोनानैनो आं मोननैसो बाथ्रा बुंबावनो सानदों। ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जों जेरै ओ आबाद मावनायनि बेलायाव नायनो थांब्ला दानि आबाद आबादारिफोरा आबाद फोथारफोराव गो गोबां रासायनारि हासार फोर बाहायनानै
औ औ नंगौ नंगौ।
बेफोरबायदि रासायनारि हासार बाहायनाय जि आबाद मावनाय बे आबाद मावनायनिफ्राय जोंहा ओ दैमा दैसा बिलो बिलोमाया ओ खहा जालांनो हमदों। ओ बिदिनो आबाद फोथार फोराव बा दैमा दैयाव ओ जि मोननो थांनाय बा ओ रजनाय रोदोमखांनाय जि हाग्रायारि मुलिफोर बा मुलियारि लाइफां ओ मैगं थाइगं बेफोरबायदि हाग्रायारि जे मैगं थाइगं बेफोर मैगं थाइगंफोराबो दिनै जोबस्रांलांनो हमदों बा थैलांनो हमदों आरो बेबादिनो ओ जि आबाद फोथारफोराव रासायनारि ओ हासार बाहायनाय बे हासार बाहायनायनि गेजेरजों ओ दैमा बा दुब्लि फोथारफोराव थानाय जे फिसा फिसा एम्फौ एनला जेरै एम्बु ना बेफोरबायदि जिब जिबिफोरा दिनै थैलांनो हमदों। आरो जोंनि मिथिंगानि गोमालांनो हमदों।
औ औ नोंगौ,
औ दा बेखायनो आं नैबे समाव ओ बैफोरबादि जि आबाद मावनायाव जोंनि आबादारिफोरा गोबां बिबांनि रासायनारि हासारफोर बाहायनाय बैफोरबादि रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौ खम बिबांनि खालामनानै जों मिथि मिथिंगायारि हासारफोर बाहायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आंबो सानो आरो बेफोरबायदि जुदि साफ्रोमबो सुबुङानो मिथिंगा अनसायनाय बा मिथिंगाखौ रैखा खालामनायनि मोनफा मोनफा जुदि थांखि बिथांखिफोर लायोब्ला थारैनो जोंनि जे मिथिंगाखौ रैखा दा खालामनानै लाखि नाय मोनसे सिमां बे सिमाङा सानसेब्ला जाफुंगोन बे थां खिया सानसेब्लाबो जाफुं सहैगोन होननानै आंबो फोथायो।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया सैथो।
औ।
ओ बे समाव जोंनि होेखाजानाय सम बायदियै जोंनि समाबो बारनानै थांबाय बेनिखायनो नोंथांनि नोंथांनि बुंनाया ओ थारैनो सैथो ओ बेस समावहा बे बाथ्रा राय बुजायनायखौ बेसेखिनियावनो थुंगेबाय साबायखर।
दे गोजोननाय थाबाय